मोनाबिलि
गोजोन मोनाबिलि।
आं नोंथांखौ अरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों देहा सावस्रि गेलेनायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां सम दङ जोबोद मोजां आयदा दे। सावरायजागोन नोंथाङा एसे जे जागायग्रोदो।
ओ देहा जोंनि देहा सावस्रि बा गेलेनाय बादायलायनाया जोंनि बेयो अरायबो जोंनि देहाजों सोमोन्दो दङ नङा होमबा। गेलेनाय बादायलायनाया बे माने देहायानो जोंनि धोन होनाय मोनसे बाथ थ्रा दङ नङा होनोमबा। देहा गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिखौनो जोङो मावनो हाया नङा होमबा। बेखायनो जोङो ओ जोंनि देहाखौ अरायबो जोथोन लानांगौ आरो जोंनि देहाखौ जोथोन लानाया जोंनि साफ्रोमनिबो गावबा गाव मानसिनिनो बिबान। खा बियो नङा होमबा गाव गावनि बिबानखा गुबुननि देहानि ओ लोमजानाय साजानाय बा गुबुननि देहानि असुबिदाखौ गुबुना मिथि मिथिजोबनो हाया नङा होमबा गावनि देहाखौ गावसो हमदांनो हायो। आं मोजां फिल खालामदों ना आं गाज्रि फिल खालामदों बेखौ गावसो हमदांनो हायो। बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ आरो जोंनि जानाय लोंनायखौबो जोङो जोथोन लानांगोन मानोना जोंनि देहाखौ खौ जों जोथोन लानो हाब्लासो जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा दिनै जों सिखारनायनिफ्राय मरनिंआव फुंबिलियाव सिखारनायनिफ्राय नोङो नोङ नोंथाङा दुंब्रुद दै लोंनो नांगोन गिलासनि दुंब्रु दै लोङोब्ला जोंनि देहाया थाजिम जानानै थायो आरो नोंथां मानोना जोङो उदै खालियाव जों फुं समाव जोङो मालाबाबो जोङो जोंनि देहायाव जाग्रा आदार सोनो नाङा जों गिबियाव दै लोंग्रोनांगोन आरो मानोना जोंनि उन्दुनाय समाव हरसे थोलो उन्दुनाय समाव जोंनि ब्रेना ब्लक जानानै थायो नोंथां बे दैखौ जोङो जोंनि बे मेलेमखौ गेवहोनो थाखाय गिबियावनो जोङो दै लोंग्रोनांगोन आरो दुंब्रु दै लोंनानै जोंनि ब्रेनखौ गेवहोग्रोनांगोन आरो मानोना जोंनिया फुंबिलि समाव मुद बन्द' जाना थानाय रखम जायो नङा होमबा नोंथां। बेखायनो जोङो दै मोजां लोंनानै जोङो थाबायनांगोन एक्सारसाइस दसे दसे खालामनांगोन। बेफोरबो जोंनि माने देहाखौ जोथोन लानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि आरो मानोना नों फुङाव एक्सारसाइस बा देहाखौ नोङो एसे ओ खालामोब्ला नोङो सानसे थोलोलो नोंनि थाखाय दिना मोजां थांगोन आरो नोंथां। बेखायनो खालामनांगोन आरो जायफोरा खारनो बारनो हाया बिथांमोना जोङो य'गा खालामनानैबो न' सिङाव यगा खालामनानै एसे बयाम खालामनानै मोजां अक्सिजेन लानांगोन। मानोना अक्सिजेननि थाखायनो जोंनि देहायाव गोबां बेमार सोमजियो आरो नांगौ रोखोम जुदि बिनि देहायाव जुदि अक्सिजेन हाबाब्ला गोबां बेराम जोंनि देहायाव सोमजियो होननानै गोबां डक्टरफोराबो बुङो दिनै
नंगौ नोंथां जोंनि देहाखौ जों जोथोन लानांगौ आरो जों जानायखौ अरायबो जोथोन लानांगौ आरो नोंथां। मानोना जोङो हर गेजेर जाबोला जोङो बांद्राय जोङो हेभि डिनार खालामनो नाङा आरो माने बांद्राय आदार जानो नाङा। जोङ सातथा बारदोबा स्नि रिंगा बा जुदि बारोबा मोनाबिलि जों बिनि उनाव जोङो बांद्राय माने हेप माने गिलिर बा बांसिन आदार जानो नाङा आरो खम जानांगोन आरो जोंङो सानजौफु समाव नांगौनिख्र नोङो एसे एनै बारा जानो हागोन नाथाय मोनाबिलि समाव खम आदार जानांगोन। अब्लासो जोंनि देहाया मोनसे राफोद थागोन आरो मानोना जों हराव उन्दोबा जोंनि देहाया जों गोगलैनानै थायो नङा होमबा। अब्ला जों जेबो मुभिं जाया अब्ला जोंनि हजम खालामग्रा जायखौ दडाइजेस्ट होननानै बुङो बेफोर उसुबिदायाव गोलैयो आरो बेफोरखौबो जों केयार लानांगोन नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि देहाखौ जोथोन लानायखौ।
औ थारैनो नोंथां दानिसो नोंथाङा बुंलांबाय जे जोङो जोंनि जानाय दा जोंनियाव मोनसे साननाय दङ एबा बा खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे राव दङ जोङो बुङो जे हरनि समाव आदारखौ बुरजा जानो नांगौ होननानै नाथाय बे थारैनो नंखाय बाथ्रा। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि देहाया फुंनि सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम खामानि मावो आरो जों जेब्ला उन्दुयो जोंनि गासै देहायानो जिरन लायो दा बेवहाय जोङो जोंनि देहानो नांगौ बायदि बोलो एबा इनारजि होनोब्ला जों फुंनि समावसो मोजां आदार जानो नांगोन जेरावहाय जोंनि देहाया फुंनि फ्राय खामानि मावो सानसे थोरलोलो जों सानसुखौ बिनिफ्राय एसे जानायखौ खम खालामनांगोन। जों जिमान बिबांनि फुङाव जादोंमोन बेनिफ्राय खम बिबां जोङो सानफुआव जानो नांगोन बिनिफ्राय मोनायाव हानाय मानिे खम हायोब्ला। फिथाइ सामथथाय जानानै नोङो उन्दुननांगोन दा नोंथाङा बुंखादो जे दडाइजेसन जोंनिया बे खस्थ' होननानै थारैनो नोंगौ जोंनि देहाया जेब्ला रेस्ट लायो। बे रेस्ट लानाय समाव जोंनि इनारजियाबो बबेयाव बाहायजागोन बैफोरो जानाय आदारा जोंनिया जेब्ला जेरावबो खरस जायाब्लाथाय जोंनि देहायाव बियो मेजे महरै जायखौ जों बुङो स्टरपेट्स होननानै बे जोंनि देहायाव बाहागो लानानै थागोन दा जोंङ देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जों सानफ्रामबो बायदि रोखोमनि खामानि मावनांगोन जेरैहाय फिजिकेल एक्टिभि स फोर नोंथाङा जुदि खारनो हाया थाबाय नोंथाङा जुदि बायनो हायाब्ला माबा मोनसे मुभिं आ आ रेसन आथिंनि रटेसन बेखौ मावनो हायो जेब्ला जोङो माबा बायदि रोखोमनि देहायारि ओ खामानिजों लोब्बा थायो अब्ला जोङो गोजोननाय मोनो। दा बिनि जाहोना जाहैबाय जेब्ला जोंनि देहाया एक्सारसाइस खालामो जोंनि बडिनि ओमफ्राय मोनसे हारमना रिलिज होायोयो बे जायखौ जों बुङो थपामिन होननानै बै रपामिनानो जोंनि देहाखौ गोजोननाय लाबोयो गोबाङानो बुङोना जे आं दिनै जाय खामानि मावनोासै गोलोमदै गवासै बेखायनो खर' जाबाय थानाय मोनदों। खायसे बुङो जों इसेखिनि थाबायबाय बे बिसिम जानथायसिम आं खारबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बैफोर जायो जोंनि ड फामिं जायखौ ब्रेनाआ एबा जोंनि देहाया रिलिज खालामनायनि थ्रुयै जोंनो बडिनो मोनसे सिगनेल होयो जे नोंनि बडिया दाबो गोग्गो दं होननानै नोंगौ थारैनो नोंथां देहायानो जोंनि थोन देहा गैयाब्ला जोङो जेसेबां रां खामाय नोङो जानो गोसो जानायखौ जानो हायाब्ला अब्ला सानफ्रोमबो नोङो मेडिकेलाव थांनांगौब्ला मुलि जों नोंनि जिउआ सोलिदोंब्ला मुलिजोसो नोंनि देहाया थाना दंब्लाथाय जोंहा बेयाव गोजोननाय गैया जेब्लासिम जों जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो हाया एबा जोंनि देहाया गोग्गो थाया अब्लासिम मा खुसि जानो हानाय नङा जेसेबां जोङो आं नोंथांफ्रा एसे मिथिबावनो लुबैदों नोंथां एसे आंनो फोरमायबावनाय
ओं नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांबाय जोङो गोबां एक्सारसाइस खालामबाबो जोङो गांसिन गासैखौबो मोनजोबाबो जानो हागौ नङा होमबा। बियो नांनायनि बारा खामोब्ला जोंनो एक्सारसाइसखौबो नांगौ लिमिटनि नांगोन आरो जायखौ जोङो देहायाव नोंनि देहाया मिंग्लिजासिम थाबायनो हायाजासिम बिदि एक्सारसाइस खालामनो गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां। जोंनि देहाया हानायसिम जों एसे एनै माने जोंनो ब्रैजिबा मिनिट दजि मिनिट खालामनायानो सानसेनि थाखाय बिराद साफिसियेन्ट आरो माने जोंनि थाखाय बेखोना आरो नों बेनिख्रुइ हायो ब्ला मोनाबिलियाव नों दसे थाबाय गारनानै होबाव बेबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां माने एक्सारसाइस जों दिनैसिम माबा खहा जादों होनना रावबो एगजामपोल होनानै बुंनो हाया। एक्सारसाइस खालाममाबा नोंनि देहाया लोरजिया जायो नोंनि देहाया खुथि जायो होननानै दिनै रावबो मानसिया लिरनानै होनो हाया आरो बेखायनो जोङो एक्सारसाइस जोंनि खेलाया गेलेनाया जोंनि एक्सारसाइसजों लोगोसे नङा आरो जों बेजोंनो जों गोबां जिउ राहा दानायनिबो खालामनो हायो नंङा होमबा नोंथां दिनै गोबां गेलेगिरिफोरा दिनै सासे एम पि एम एल ए खौ सिनाया जानो हागो नाथाय जोंङो। मुलुगनि मानसिफोरानो सिनायो नङा होमबा दिनै आं मुं मनस्रिनिसो मोनसे खोथाखौ जेनै मेसि बिथांखौ दिनै बुहुमावनो सिनायो नंङा होमबा नाथाय भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ मदिखौ सिनायाबो जानो हागौ बे बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि नाथाय दिनै मि प्लेयारफोरखौबा दिनै मुलुग दरबारावनो सिनायो बिराट कहलिया सोर नङा होमबा
औ औ
एम एस धनिया सोर दिनै मुलुगनि मानसि फोरानो सिनायजोबो गेलेनायजोंबो नोंङो बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो हायो सासे राफोद मानसि होननानै बेखायनो जों गेलेनायजोंबो गावगायनि जिउ ओ केरियारखौबो जों दानो हायो बेखायनो जों गेलेनाय फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनाय बादायलायनायखौबो जोंनि फैबाय थानाय बर हारिनि ओ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेखौ बाहायोब्ला मोजां आरो आरो जों बेफोरखौबो ओ जानो थाखाय जों मोजां प्लेटफर्म होनांगोन मानोना जायफ्रा मोजां गेलेगिरिब्लाबो मोजां गेलेनो हाब्लाबो बिसोरो खायसे मोजां जायगा बा प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय जाय बिथांमोना गामियावनो थाबोयो आरो बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय लाना फैनो थाखाय जोंनो मोजां मोजां कचिं सेन्टार जायखौ जोंङो फुटबलनि सोलोंग्रा सेन्टार बक्सिं गेलेनाय जायफोरा जेराव गोसो जेरै आर्सारि गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव आरसारिया जोबोद मुंदांखा आरो नोंथां दिनै जोंनि बिनानाव मोनहा जोंनि फिसाजोमोना दिनै गेलेनानै बुहुम दरबाराव एसिया काप गेलेथाय एसियायाव माने एसिया काप गेलेबोबाय आरो बिदिनो दिनै इउ एस ए बिदिनो जार्मान थाइलेण्ड जापानफोराव बिदिनो गेलेनानै नाम खामायबोबाय जोंनि ओनसोलाव आर सारि होमबा जोबोद मुंदांखा आरो नोंथां।
थारैनो
अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बेदि गेलेनायाव बिदि मुंदांखा जानाय बिदि मोजां लाइमोनफोर दंङ' नामा?
ओ दासिम जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां दानि नोंथाङा बुंलांखाबाय जे जोंनि गथ'फ्रा बिदि नङा जे गेलेनो रोङा जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो रोंगौ नाथाय गुबै जाहोना जाहैबाय सुबिदा मोना एबा नांगौ बायदि फिल नांगौ बायदि अपरसुनिटिखौ मोना सासे गथ'आ उन्दैनि ओखायनो खेला गेलेनो मोजा बेखौ जोंङो ग्रास रुट लेभेलाव मोजाङैनो गेलेयो एबा मोङैनो खालामो बे जेब्ला देरनानै फैयो मोनसे बैसोसिम सफैयो बेवहाय बियो नांगौ बायदि फिल्डखौ मोना एबा बेखौ नांगौबायदि लिडिंआव रावबो लानानै थांङा बे दा बैनि थाखायनो बिथांङा नोंगौब्लाबो उन जानानै थायो आरो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरा दासिमहालागै नेसनेल लेभेलसिम सहैनो हादोंब्लाबो दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सौहैनो हायाखै दा ओनसोलाव दङ गोबां नेसनेल गेलेनाय गथ'फोर दंङ'। एबा गोबां खेलाजों सोमोन्दो गोनां दानि नोंथाङा बुंलांखाबाय जे खेला गेलेनानै जोङो गावनि केरियार दानाय थारैनो सैथो बाथ्रा दिनै बुहुमाव जायफोर बिथांमोनखौ सिनायो गोबां खेला गेलेगिरिखौ जों सिनायो आरो बिनिफ्राय जों मोनसे मुलाम्फा मोननो हायो जोंनि देहाया जेब्लायबो गोग्गो थायो। मानोना जोङो खेला गेलेनाय लोगो लोगो जोंनि देहाया एक्टिभ जानानै थायो जों माबा मोनसे नामा माबा मोनसे देहाजों सोमोन्दो गोनां खामानि मावो नों थाबायनायानो जा खारनायानो जा दा बिनिफ्राय बायदि रोखोमनि बेरामफोर जेरै नोंथां जों दानि समाव नुयो कमनलि बे जाहैबाय सुगारनि बेराम
औ
हाइ ब्लाड प्रेसार बायदि बेरामफोरा दानि समावहाय कमन जालांबाय। बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों आरामै थांनानै थायो एबा जों जानायल' दङ बाहायफिननाय गैया दा बैफोरबायदि बेरामनिफ्रायबो जोङो सानफ्रोमबो खेला गेल गेलेयोब्ला एबा देहाजों खामानि सोमोन्दो गोनां खामानिफोर माव्लाथाय एसेब्लाबो जोंनाव खम जायो आरो जानायनि सान्सेसा
नंगौ नोंथां नोंथाङा सारैनो बुंदों औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायखौ बिखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां दे जागोन दे गोजोनबाय सावरायनानै दे।
औ